हेल' औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ' ना?
औ आङो फ्रियैनो दङ।
बिदिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन बुंथा -नोंथाङा बुंलाय मा आयदानि सायाव सावरायनो।
बिदिब्ला आं जागायनि बर'फोरनि दोरोङारि ओह जानायाव नायाबो गोग्लैयो ओ बर'फ्रास सिगां आरो दायो ना ओ माबोरै हमो बा मैहुर खालामो बेनि सायाव नोंथाङा एसे गुहारै बुंथिनो हागोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै ना हमो
औ हागोन। दोरोङारि होननाय औ दोरोङारि होननाय लोगो लोगो जोंहा दोरोङारि आगजु जेरै ना हमनायाव बाहायग्रा जेखाय ना जेरै लाग्रा खबाय बेनिफ्राय फल' सेन जों बेफोरखौ बुंनो हायो बियो -बियो गुबैयै गोबां गोदोनि आजै आजौमोननि समनि जायखौ जोङो औवानिफ्राय मोननाय जायो। जेखाइ, खबाय, सेन फल' बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो औवाजों बानायनानै रायदों ना गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो लानानै सिगां समाव दोरोङारि जे आगजुफोरखौ लानानै दोरोङारि सुबुंफोरा बेफोरो ना हमनाय खान्थिखौ खालामोमोन दैमा एबा बिलोआव बिसोरो बेबायदिनो हमहैयोमोन। आरो बिनि एसे उनाव जोङो नुनो मोनदों जे गोनोखोआ दावगाबोनाय लोगो लोगो जोङो बेनि एसे उनाव जोङो मोनथिनो मोनो जे बा नुनो मोनदों बा बेनि उनाव जों आस्रा जे बायदिफोरखौ जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनदों। आस्रा जे आस्राजों जे सारो ना आरो बेनि उनाव जे लासै लासै जों
जे गोनोखोआ दावखोनाय लोगो लोगो जे जोङो दावगाबोनाय नुनाय लोगो लोगो जों दानि जुगाव जोङो गोबां आदबै ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा जेरै जोङो कारेन्ट जों सेक होनाय बेफोर खान्थिखौ बाहायनाय। जों नुनो मोनो। ना कारेन्टा जेब्लानिफ्राय दिहुनजादोंमोन जेब्लानिफ्राय दंमोन अब्लानिफ्राय जे कारेन्टजों सेक होलायनानैबो फुरा जोङो नाखौनो जे दैमा गंसेखौनो सेक होनानै जे नाफोरखौ बुथुमनानै ओ लाबोनाय जोङो नुनो मोनो नाथाय बेफोर खामानिया जे मिथिंगाखौ अयथासार खालामनाय बा मिथिंगानि खहा खालामनाय होननानै जोङो साननो हायो। बेनिखायनो जे आथिखालाव बेफोरबायदि जे खारेन्ट दिहुन दों होननानै जे कारेन्ट जों नाफोरखौ फोजोबस्रांनाय खामानिया मोजां नङा होननानै आं सानो। दा दोरोङारि आरो गोदानारि जे आदब खान्थिजों ना हमनाय बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो जे बिनि फारागथिखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे जोङो दोरोङारि आगजुखौ बाहायनानै ना हमनाय खान्थिया साबसिन आरो गोदानारि जिहेथु आग आगजुफोरखौ बाहायनानै ना हमनाय जे बे खान्थिया मोजां नङा होननानै आं सानो।
नोंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थार।
बेनिफ्राय नोंथाङा माब्लाबा ना हमफेरबाय ना? ना गुरफेरबायना?
औ नोंथां। ओ आं गामियाव थानाय हि साबै गामिनि जाम्फै बा दैमायाव ओ ना गुरनाय जायो । ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माबोरै नाफोरखौ मैहुर खालामो बा हमो बेनि बागै मिथिनो लुबैयो नामा आंनिफ्राय?
मिथिनो लुगैयो नोंथाङा बुंनायसाय
अ बिदिब्ला खोनासंनो हागोन नोंथाङा आ जोंनि ओनसोलाव ओ मोननै रोखोमनि नाखौ ओ हमनानै लायो गामिनि आइजोफोरा ओ गाव हारसिङै थांनानै ओ ना खौ हमनानै लायो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जयै ओ दैमा गोथौ गोथौ दैमायाव थांनानै ओ हमनानै लाबोयो हारसिङै ना हमनाया जाबाय खि ओ जेखाइ औवाजों बानायनाय जेखाइ बेजों थांनानै जेखाइजों गुरनानै लाब बोनाय आरो गुबुन मोनसेया हानजा बा ग्रुबै थांनानै हमना लाबोनाया मुसारि बा द'रा द'रा होननानै बुङो जोंनि ओनस सोलाव बेजों गोथौ दैयाव हाबनानै नाफोरखौ हमना लाबोयो आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि ओनसोलाव हिनजावफोराल' नाखौ हमा हौवाफोरखौबो ना हमनाय नुनो मोनो । हौवाफोरा दैज्लां बोथोरनि समाव ख'खा बा सेन बायदि मैया आगजुजों नाफोरखौ दुब्लिनिफ्राय सानानै हमनानै लाबोयो । आरो फुख्रि बा दैमा ओ दैमा दैसाफ्रावबो आस्रा जे लानानै ओ नांगौ जायोब्लानो नाखौ सारनानै लाबोयो जोंनि ओनसोलाव । बेनि अन गायैबो ओ आइजोफोरा गुरनानै मोननाय नाफोरखौ नांगौनि बारा मोनोब्ला माखासे जानानै माख खासेखौ ओ खिनानैबो दोनो । उननि समफोराव जानो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो नांनायनि बाराद्राय मोनथारोब्ला बे नाखौ साफा खालामनानै हाग्रानि मैगं मैलाफोरजों ओम बेखौ मोजाङै फोरान मोजाङै फोराननानै ओ उवालाव देनानै नाफाम बानायनायनिबो हुदा जोंनि ओनसोलाव नुयो नोंथां । नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफाम बानायनाय ओ जायो ना जाया?
बियो जायो जे बे नाफाम बानायनाय हुदाया जे नोंथांमोननि ओनसोलावल' बानायो बे नङा जे दुलाराय जे जे जायगायाव बा जाय जाय जायगायाव बर'फोरा गाग-गोग्लैसोनानै दं बा बर'फोरा रायजो जानानै दङ बे ओनसो सोलावनो आङो मिथियो बा नुनो मोनो जे मोनफा मोननै ओनसोलफ्राव जों थांनायाव नुनो मोनो जे गासैबो बर'फ्रानो नाफामखौ बानायनानै जानो रोङो सासे बर' हिसाबै जे नाफामखौ बानायनानै जानो रोङो आं बेखौ मिथियो जे बुंनोबो हायो । मानो होनब्ला जोङो औ मोनसेनिफ्राय मोननै जिल्ला बारै बारै जोङो मालाबा दावबायनाय जायो अब्ला जोङो बेफोरखौ जे बर' गामि गेजेर गेजेरजों थाङोब्ला नुनो मोनो दा जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बादि जे नाफाम बानायनाय हुदाया दङ थारैनो जोंनि न'खरावनो जोंहा आइआ बानायो ।
नंगौना नोंथां?
आरो गासैनिबो बर' बिमायानो बानायो जानांगौ बेनो। बे नाफामखौ।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव नाफामखौ मा मा मैगं होनानै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे गुवारै बुंथिनो हागोन नामा?
जि खान्थि बेखौ आङो गिबियावनो बुंगोन जे बेखौ जोङो फोराननानै दोनो फोराननानै जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखौ थास' गोसोम होनो बे थास' गोसोमजों ओ उवालाव देनानै बेखौ जे औवा हासुङाव सोनानै दोनो बेनि उनाव बियो नाफाम महरै जाजायो नाथाय आथिखालाव बेखौ जे जे माखासे जे दिहुननाय जे प्लास्टिकनि जिरादफोर दङना जेरै भयाम होनो जोङो बेफोरावबो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जे दोरोङारि खान्थि बादियै जे औवा हासुङाव सोनानै दोननाय बे बे गोथावसिन जायो होननानै जोङो गोदानाव आरो दोरोङारि खान्थिजों दिहुननाय बे फारागथिखौबो जोङो मोननो हायो।
नंगौना नोंथां?
औ बेनिफ्राय आं नोंथांनिफ्राय मोनसे सोंथिनि फिननाय मिथिनो लुगैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलथिं बा नों मोनथिनाय जे ना हमनायखौ लानानै मोनसे सुबुं फोथायनाय बा मोनसे फोथायनाय नोंथाङा मिथियो नामा?
ना आ
ना हमनायखौ लानानै औ।
आंनि मिथिनायावबा ओ गामिनि जोंनि मादै जानाय आयं जानायमोननि जों माब्लाबा ना गुरनाय सम समाव थांफायो बे समाव ओ खोनायो बिसिनि खुगानिफ्राय खि ना गुरनो थांनाय सिगां ओ जेखाइफोरखौ हासिबजों बुस्रावनो मोना बुस्रावोब्ला नाया जे आखाइायाव हाबा होननानै जोंनि ओनसोलनि मादै जानाय बा आयं जानायमोनहा बुङो। आरो बिनि अन यैबो दैमायाव ना गुरनो ओंखारसै समाव
औ।
दैमाखौ खुलुमग्रोनानै ओंखारनांगौ। बेबायदि होननानै फोथायो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय ना गिदिर मोनोब्ला। फास गुरजेननायावनो ना गिदिर जेखाइायाव गाखोयोब्ला बे नानि लान्जायखौ अरसनानै आ खबाइयाव सोनाय जायो अब्लासो नाया बुरजानिफ्राय बुरजा मोनगोन होननानै फोथायो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो बुंदों जे जोंनि ओनसोलथिंबो बेबादिनो सुबुं फोथायनाया दङ।
अ नंगौना नोंथां नोंथांमोननि ओ नसोलाव नाफोरखौ मा मा रोखोमै मा मा आइटेमै बानायनानै जायो एसे बुंनो हागोन
औ हागोन जे आङो बुंलांनि जे नाखौ जोङो जे मैथाजों जायो जे बेखौ मालाबा फ्रायबो जायो बेनिफ्राय रुनानैबो जायो। बेनिफ्राय मालाबा ओंख्रि जलबो जायो। आरो गोबां बायदिसिना गोखै मैगंफोरजों लगायनानै जोङो जायो जेरै मैथा ओ मैथा गोजा बेनिफ्राय गोमब्रि फिथाइ खोरदै फिथाइ गोखै हारिनि मैगंफोरजों बा गो खैहारिनि फिथाइ मैगं हारिजों जोङो लगायनानै जायो नोंथां।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव नाखौ बाथोन जानाय जाया नामा?
जायो जायो नोंथां बाथोन जायो। बाथोनखौ जायो औ।
ओनसोलाव फ्राय ओ बांसिन नेेनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ गुबुन फारसे से जेब्ला अनला ओंख्रि सङो। अब्ला बे टाइमाव फिसा फिसा मोनबोनाय गुरनानै मोनबोनाय फिसा फिसा ना मावा। ना फिथिख्रिफोरखौ। गोथाङैनो होसननाय खान्थि जायखौ मेनाय होननानै बुङो। बे खान्थि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो फिसा फिसा नाफोरखौ बाथोन देनानै जायोब्ला बांसिन मिलौवो होननानै जोंनि ओनसोलाव बाथोन जायो। आरो जायफोर नाफोरा एसे गिदिर गिदिर म हरनि बे नाखौ फ्राय जायो। बिदिब्ला बे बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?